हेल' अ खैनादों? खोनादों?
औ खोनादों दे ।
अ होमबा दिनै जोंनि टपिकआ जाबाय आइजोफोरनि बिफाव जेनेबा ओ जेनेबा आइजोफोरा आगोलनिफ्राय जेनेबा माबायदि रल लाबोदो जेनेबा ओ आगोल जेनेबा आइजोफोरखौथ' बिराद गादबनानै दोनोमोन । माने बहुत जेनेबा स्कुलाव थांनो होआमोन बा ओंखारनो होआमोन ओ समाजारि जि खामानियानो जा बेफोराव ओंखारनो होआमोन जेनेबा माने फुरा गादबनानै दोननो नागिरोमोन आरो माने हौ ओ हौवा गाहाय समाज इदि खालामनो नागिरोमोन आरो माने दाबोथ' दङो बियो खिन्थु दा जिमान माने सोलायबोबाय आरो बेनि सायाव रायलायगोन आरो जोंना ओमफ्राय दाथ' दा जेनबा टेक्नल'जि जुग दाथ' बिराद तुइनति तुइनति सिक्स जाबाय माने जाबोबाय आरो आगोलनिफ्राय आगोलथ' जेनेबा ओंखारनो होआमोन मानो होआमोन खिथु दा दाथ' सोलोंथाइ जेब्लानिफ्राय जेनेबा सोलोंथाइ माबाबोबाय मोनबोबाय आइजोफोरा गावसोरनि माबाखौ मिथिबोबाय। सिगम जेनेबा ओ फरायनानै जेनेबा गावसरनि फ्रिदमखौ माबायदि जेनेबा इउस खालामनांगौ गावनि मा होनगोनइखौ
औ
जेनेबा ओंखारनो होआमोन नालाय। फरायनो फरायनानै जेनेबा मिथिबाय बिदि ओंखारबासो बाथ्रा मिथियो बिदि बेनिफ्राय। औ मा होनगोन बेखौ बिदिनो समाजाव जेनेबा आइजोफोरनि माबाया सोलायबोबाय आरो दा। ओमफ्राय नों नों मा बुंनो सानो जेनेबा नोंनि बायदिबा मा मा सोलायनाय नुदों बेखौ बुंनो हागोन नामा नों?
औ औ ओं गोदोनि समावथ' जोंना आइजो माहारिखौ बिदिनो ओं नों बुंनाय बायदि जेरै गादबनानै दोननो नाजायोमोन। बेफोरबायदि दङ दंमोन आरो। जोंनि समाजावहाय गोदोनि समाव माने आइजोफोरखौ फरायसालिफोराव थांनो होआ माने दाहोना रुवाथि बेफोरबाय माने रुवाथिफोर दोननाय बेफोरबायदि एबा बखालि उन्दै समाव बिदिसो दोनोमोन आरो। बेनिफ्राय स्कुलफोराव थांनो नागिरबाबो थांनो होआ बिदिमोन नाथाय आथिखालाव माने जोंना बिमा बिफायाबो एसे इदुकेटेद जाबोबाय हिसाबै बै ओं बिसोरबो माने आइजोफोरखौ आथिखालाव माने फरायसालियाव थांनायखौ इमान माना खालामला आरो दानिया। ओं आइजोफोराबो माने हौवा बेफोरजों गोबां समान समानै दावगानाय बेफोरखौ जोङो दायो नुनो मोननाय जासै आरो। आइजो माहारिया बो माने आथिखालाव ओं दा जोङो नायनो थाङोब्ला कलेज बा इउनिभारसिटिफोरावनो होना मानो माने नायोब्ला आ-आइजो माहारिनि माने बिबांखौसो बांसिन नुनो मोननाय
औ औ आगोलथ' माने नुवानोमोन जेनेबा स' कलेज खोथ' मा बुंनो जेनेबा स्कुल-स्कुल माबायावनो लेभेलावनो थांनो होआमोन। गामियावनो ओंखार नो होआमोन। औ
माने सासे हौवासा मानसिजों रायज्लायबानो माने ओं गुबुन नोजोरजों नायनाय बा बिदि फ्रिद'म गैयै बेफोरबायदिमोन आरो गो गोदोनि समाव आइजो माहारिया दायोथ' साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो होन बा बिदि रां रुफा खामायनायनि बिथिङावनो होन बिजनेसनि बिथिङावनो होन बिदिनो ओ गोबां खामानिफोरावहाय माने गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो
अ अ अ आगोलथ' साख्रिबो मावनो थांनो होयामोन जेनेबा माने साख्रिखोथ' बाद दा जेनेबा न'निफ्रायनो ओंखारनो होयामोन
औ माने न'नि मावनाय दांनाय खामानिख फोरावनो गोफ'ब होनानै दोनोमोन आरो
उम उम माने ओमफ्राय नोंनि-नोंनि बायदिबा जेनेबा मानि थाखाय इदि खालामोमोन होननानै सानो नों?
औ ओ माने गोदोनि समाव बिदिनो हमनानै ला बिमा बिफाफ्रा माने ओन्दै समावनो माने ओ खामानि मावनानै जा खामानि मावनानै जानो बा ओ खामानि मावनानै जाहोनो सो खाङो बेफोरबायदिस
औ औ माने औ आगोलनि मानसिफोरा माने औ फरायनाय बा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय माने सानोमोन आर ना हिनजावफोरखो जेनेबा एकदम हिनजावफोरा माने खामानि मावनायनि थाखायल' उजिदो जेनेबा सोलोंथाइ लानांगोबा इसिनि मोनसे फ्रिदम दोङो बिसोनाबो लुुबैनाय दोङो इदि सानामोन आरो। खालि माने हिनजाव हिनजाव माने खामानि मावनोबा आ सोरखौबा संनानै जाहैनो इदि थाखायसो जोनोम जादों इदि सानोमोन आरो ओंखायनो माने बांसिन माने बांसिन साननायानो आरो इदिमोन आरो गासिबो नङामोन बेनिखायनो इदि गानो नायगिरामोन आरो बे बायदिबा आरो
औ औ नंगौ बिदिनो औ दायो नायोब्ला माने गोबां। खौ जोङो हौवाफोरजों समान समानै दावगानाय। खौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि मिथिनायाव। गोदोनि समावथ' आइजोफ्रा बिदि हारसिं हाला बिदिबो ओंखारला बायनो हायामोन। जेरावबो थांनो हाया माने गाज्रि नोजोर। जों नायनाय बा माबा मोनसे खालामनाय। ओ बिदि गोबां नुनो मोनो। हमना हादों। गोदोनि समाव अब्लाबो माने दाबो।
दाबोथ' दोङो बेफोरो जेनेबा उम औ। थेवबाबो जेनेबा आगोलनिदो आगोलनि सिटुवेसनजों दानि एसे आलदा आरो।
औ।
उम।
सोलायबाय आरो गोबां मानसिफोरनि सान साननाय हनायाबो गुबुन जालांबाय नालाय आथि
ओं ओंओं।
ओ आथिखालाव माने आइजो माहारिफ्रा माने बिदिनो रां रुफानि बिथिङावनो होन बा नखर खर खुंनायनि बिथिंवनो होन। बियो माबायदिहाय हेफाजाब होबोदों होननानै नों सानो?
माने रां रुफानि आरो
माने बिदिनो न'खर खुंनाय बायदिसिना बिदि बिथिंफ्राव आरो
अ अ अ दानियाथ' जेनेबा आगोलनि आगोलथ' जेनेबा एकदम फैसा फैसा खामायनायनि बागैथ' साननो नायामोन हिनजावफोरा । खालि न' सिङाव ओंखाम सं माइ न' सिङाव थानाय न' सिंनि खामानिखौल' मावनाय इदिल'मोन आरो । गथ' जोनोम होनाय न'खरखो नायनाय गथ'खो नायनाय इदिल'मोन, ऐखिन्थु दानियाथ' गाैबो सोलोंथाइ मोनो माने गाैबो स्कुलाव थाङो फरायो मिथिबाय साख्रि बाख्रि मावबाय सान हननाय सोलायबाय इखायनो माने ओ रां खामायनायाथ' जेनेबा साख्रिबो मोनबाय न'खरखौबो न'खरखो बो सालायबाय लोगोसेनो गावनि जेनेबा साख्रिखौ मावबाय औ बिदिनो इदिनो जेनेबा माने मोननै मोननैखोबो जेनेबा न'खर आरो गावनि साख्रिखोबो मोननैखौ मेेनटेन खालामनानै सोलियो आरो हिनजाव मानसिफ्रा माबाजो कम्पेयार खालामोबा जेनेबा हौाफोर हौवाफोराबो खालामो । किन्थु माने हिनजावफोरनिखो आं बांसि बांसिन होननानै सानो आरो जेनेबा गथ' गथायबो थाबाय न'खरखौबो नायनांबाय बिनिस सायाव आरो गावनि पार्सनेल जेनेबा माबाखौ साख्रि बा जबनि बा जबखौबो नायनांबाय माने बिदि मेन - मेनटेन खामनांगौ जायो आरो मोननैखौबो ओमफाय बहुद माने माबा आरो जेनेबा हार्द खामानि होननानै आं सानो आरो
औ औ माने आथिखालावथ' गोदोनि आइजोफ्राथ' बिदिनो जोंनबा हाबा जाबाय न'खराव थाबाय न'खर सामलायबाय बिदिल'मोन नाथाय आथि खालनाथ'गावनि फिसा फिसौ बायदिसिनाफोरखौबो माने बिजाब फरायहोनो बा सोलोंथाइ मोनबाय नालाय ओ नखरावनो फोरोंनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो ओ मोजाङै नायनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय गोदोनि समावथ' जेनेबा ओ गथ'फोरा ओ बिदिनो गथ' खांनांगौ संनांगौ जानांगौ बिदिलमोन आरो औ दाथ' बिदि नंला नालाय बेनिखायनो
रां खामायनायजों लोगोसे न'खरखौबो नायबावो गथ' गथायखौबो नायबाव गङो
औ औ ओ बि दिनो आथिखालावथ' आइजोफोरखौ माने बिदिनो गोबां माला गोबां नुयो आथिखालाव माने अयभिंफोरखौ खुलिनानै गोबां गिदिर गिदिर बिजनेसफोर
औ साख्रि ओ साख्रि बाख्रियावल' थायालासिनो जेनेबा ओ बिजनेसाव बो मा होनोखो जि दानायानो जा वेबिंथ' बहुद खुलिबाय दानिया जेनेबा सोरबा सोरबा फैसा एसे आखाव फैसा था गोनां मानसिफोरा गावनो न'आवनो वेबिं बानायबाय गावनो अन ब्रेन बानाय बाय बानायनानै ओ जेनेबा माबा खामबाय अनलाइनबो आजिखालिथ' अनलाइन मार्केटिं बहुत सोलियो ने इदि अनलाइन मार्केटिंवनो बुहुत फैसा जेनेबा रोङोबा बा गाव एसे स्किल थायोबा एनिफायनो फैसा आरजिनो हायो बेजों लोगोसे आरो फेशन फेशन डिजाइनबो लानो हायो जेनेबा इउटुबफोरनिफ्राय आजिखालिथ' माने इउटुबावनो गासिखौबो मोनजोबो फैसा गारनानै जेनेबा एक्सट्रा कर्स लालायना लालायनांगोनि गोनांथि गैया
औ औ।
फांनानै जेनेबा गाव न'आवनो गाव-गावनि गोसो बायदि डिजाइन बानायनानै फाननो हायो। अनलाइनाव मार्केट जेनेबा अनलाइन मार्केटआव। नोङो अनलाइन ओ एकाउन्ट खुलिबाय जेनेबा एयाव पार्सेल खालामनानैबो माबानो हायो। फाननो हायो इदिबो फैसा। खामायनो हायो। ओमफ्राय आरो इदिनो। दाउ अमा बर'फोराथ' आरो बिराद दाउ अमा फिसियो। दाउ अमा फिसिनाय फार्म खुलिनानैबो खामनो हायो।
औ।
इदिनो बहुद राहा दोङो आरो। बिदि नुयो आरो बर
औ बर' आइजोफोरा जोंना माने जेरावबो खामानियावनो उन नङा होननानै बुंनांगोन आरो लेखा रोङै माखासे गामिनि सुबुंफोर दङबाबो बिथांमोनाबो माने ओ न'खर सलायनो थाखाय- माने टाउन सहराव थांनानै मैगं थाइगं फाननानै बिदि बिदिनो न'खर सलायनाय दाउ अमा फिसिनानै न'खर सलायनाय बेफोर- बेबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय ओ फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखाय बेजोंनो जा थाइसे थाइनै हायो बेफोरजोंनो माने नखर संनाय बिदि बेखौ गोबां नुनो मोननाय जायो आरो
बांसिनानो आजि आजिखालिथ' माने साख्रि मोननाया एसे माबा जाबाय जेनेबा मानसिफ्राबो बिराद पपुलेसना बारा जाबाय साख्रि बाख्रिया एसे खम जाहैबाय माने थोआ थोस्लाबा बांसिन बिजनेसखौनो मावनाय फिसा फिसाबाबो जेनेबा फिसा फिसा बिनो बिजनेसजोंनो जेनेबा सोलि माबायो आरो सोलियो बर' आइजोफोरा बिसानो बिदिनो मैगं मैगं दखान होनाय मैगं माबायाव बाजाराव बा अमा अमा लानाय अमा लानानै फिसिनानै फाननाय फार्म नङाबाबो एसे फिसायैनो जेनेबा बा मानै माथामैनो फाननाय नुयो दाउ दाउ बोरमा बिदि फिसा फिसा बिजनेसखौनो आरो मावनाय नुयो आरो दख खना दखान होनाय बांसिन नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौ बिदिनो बहत रां खामा होननायनि राहा दङ आरो
औ औ बे आजिखालि माने बिदिनो दर्जि दखान बायदिसिना बिदिनो होलाबायनानै आरो पार्लारफ्रावबो
ओं पाल्लार ओं आजिखालिथ' बुहुद ओं पाल्लारनि बुहुत माबा दङ बे टिउसनफोरनि बहद सलिया आजखाल
औ माने गामि गामिनो बिदिनो गामियाव सोलोंनानै थाब्लाबो मालाबा गामियाव हाबा हुखा जायोब्लाबो बि दिनो देलाय होनोनो मानो बिदि लिंहरो नालाय बेनिखायनो बेफोरावबो माने गोबां जौ जाबाय आरो
औ बुद ज'गाबाय होनबा जोंनिया समाबो जाबाय
औ औ औ दे
औ